अ खोनादोंना नोंथां अ माबोरै दं
आंनियाव दं दा
हा
गुहाटीयाव गुवाटीयाव
आतसा औ दे दे ओमफफ्राय गामिफ्राव गायनाय फुनायफ्रा माबोरै दं जानानै दङ?
गायनाय फुनायफ्रा मोजांयानो दासान्दि
अ अखा बांद्राय हायाखै नामा?
अखाया हाबाय थादों साननैसोआ
अ
गायनाय फुनायफोरावबो मानसिफोरा जोबजोब्बायानो।
अ दानियाथ' थाब थाब जोबसै नङा होमबा
उम उम
औ बयबो दानियाथ' ट्रेक्टरजोंसो गायो माइखौ हालेवनानै। ओरैनो मा मा माइखौ गायो नोंसोरनिथिं नोंथां
जोंनिथिं दा गोदान गोदानै गायो माने नार्सारिफोरनि लाना फैनाय
औ
औ
आसु माइथ' गायलाना
आसुखौथ गायनाय गोदान गोदान दा आरो जों हानिफोरा गायनायाथ' बहबा
उम
बा सत्तुर पसात्तुर नामानो नार्सारिनिफ्राय लाना फैदो बिदानखौ गोदान जोलैनो
उम
जोंनिथिंबो जोंनिथिंबो गायखांजोब्बायानो बयबो नाथाय बे अखा बारा हानायनि थाखायनो बे दै दङना‌ दलहाफोर बेफोरखौ गायनो हाया खै आरो दैबाना जानानै दङ नालाय दा बुरि बोरिखौ गायखांबाय आरो बे दलहाया माखासे दंबावो जोंनिथिंनो अखा बारा हानानै दै बानाबो जादों
उम
दैबाना जानानै आरो बै माखासे मानसिफोरनि न'फ्रानो लोमसावजोबदों नालाय
औ
बेनो एसे खस्थ' जानानै दङ जिब जुनारफ्राबो हानो जायगा गैयि बायदि जानानै दं आरो खायसे खायसे न'आथ' बायलांजोबदोंआनो दै खाथि खाथिनिया दैज्लाङाव बेनो जेंना नुजाथिनाया
नंगौ जोंथिंबो गायफ्रामजोब्बाय दे मानसिफ्रा
औ
औ जोबफ्राम जोबबायानो
उम उम
जोंनिथिं आरो जोंनिथिंबो बेबायदिनो मा मोसौजोंस' हालौवोमोन नालाय सिगां एसे एसे गायनानैनो टाइमा माने समा गोबाव लायोमोन नाथाय दा ट्रेक्टरजोंनो खनसेनो गायनानै आरो बुरजा बुरजा हाजिरा मानसि लानानै दस बार'जन खनसेनो गायनानै थाब थाब गायखां जोबो आरो सिगांनि बायदिथ' दाना दानि मानसिफ्राथ' सानदुं अखा सैज्य खालामनो हाला नालाय ए खन साननै सानथामनि गेजेरावनोथ' माबा नांगौ जायो गायखांनांगौ जायो
उम
नांगोल जांख्रा जानाया दंना गैला नोंथांमोननिथिंलाय।
जोंनिथिं नालांख्रानाया गैला बायदियानो दे। सलाजोबथार ब ने गायो ना। साननै सानथामावनो। मानसि बुरजा बुरजा लानानै फोजोबजोबनोङाया
जोंनिथिं दङ एफा एनै दाबो। ओइाय माइ गायखांबाबो दब्लायसेफोर दोननानै। बेखौनो गामिनिफ्रा जेन'बा जयैनो न'खर न'खर हाल जांख्रा बा नांगोल जांख्राखौ जानाया दङ आरो दासिमबो।
जोंनिथ' बेफोरबायदि नांगोल जांख्रा जानाय एबा हाल जांख्रा जानायफ खमायलांबायानो दे गैयानो जाबाय गोमालांनो समलांबाय लासै लासै
औ बेफोरखौ खालामबाय थायाबाबो आरो गोमालाङो नंनाया नंगौ। ओरैनो ओंखाम गोरलैफोरखौलाय माबायदिसो जायो नोंथांमोननिसिम।
ओंखाम गोरलैखौ जानाय हुदाया दङि दंनायालाय आघोन मास स बिनाय दोङो।
ओंखाम गोरलैखौबो जोंनिथिंबो जायो दासिमबो जानाया। बेबो सोलिबाय थायो। जेन'बा मोनजेननाय माइरंखौ। माइ गोरलैखौ जानाया हुदाया दाबो दङ।
उम
बांसिनानो सोलायलांजोब्बाय बेफोरथ' आरो।
सोलाय जोबबाय सोलाय जोब्बाय जोंथिंबो सोलायबायानो दे। बहत थायदा नोंथाङा।
हेल'
बहाहा थाहदा नोंथां।
आं गामियावनो थायो।
औ।
आं गामियावनो थायो नालाय गामियावनो बे माइ गायनायबो बोथोर सोलिगासिनो दङ दा। बिनिनो एसे। गामियावनो थानानै माइ दुब्लियावनो एसे टाइम खाथायगासिनो दङ।
उम
गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना।
दङ दे मोजाङै दे गासिबो
नोंथाङाथ' नोगोरमायावसो थायो नङा होमबा नोगोरमायावसो। थायो नोंथाङाथ' नोगोरावसो अ दा माबायदि थासारिया नोगोराव।
नोगोरावबो बिदिनो अखा एसे हाबानो दैबाना जायो।
हम
नालो सालाफोराथाय लांनाय मोजां नङाना सुबिदाया। दसे अखा हाबाबानो दैबाना जानो नागिरो आरो।
बेबायदिनो दै लामा थांनोनो गैला जाहैबाय नालाय। न'फोरखौनो बिल्डिंफोर लुथेेजोबनाय जाबाय दा ड्रेन सिस्टेमाबो मोजां नङा। बेनि थाखायनो बे दैबाना जानायाबो थाब थाब जायो।
उम ड्रेन सिटां खायखायनोथ' दैबाना जायो आजिखालि।
औ आरो बे दानियाथ' आरो खाथि खालानि बे दै। दै खाथियाव थानाय हाफ्राथ' खुरखानानैनो गैलायानो होनजाबाय आबाद मावग्रा हाफ्राबो गोबां नस्थ' जागासिनो दं माखासे मानसिफोरनिया।
औ औ।
खुरखायै खुरखायैनो बबेबा बबेबा गामिफ्रा दै सेरनि गामिफ्राथ' गायग्रा हा बा आबाद फोथारफ्रानो गैला गासिबो खहा जालांनो हमगासिनो दङ।
उम।
बेफोरखौ मोजाङै माबा मोनसे खुरखानायखौ होबथानो थाखाय राहा लायोबा मोजां जायो आरो। ओरैनो नोंथाङा मा मा बर'नि ओंख्रि जानो मोजां मोनो?
बर'नि ओंख्रिखौथ' अनला अन मोजां मोनो। स सबायजों दाव नारजि अमा नारजि अमा बर'नि
अ बेफोरनो बर'नि ओंख्रि बर'नि ओंख्रिफ्रा ओरैनोथ' गोथावानोखा।
गोथाव।
संनो रोङा नामा नोंथाङा? अनला दाउ
संनो संनो रोंगौ।
ए एसे फोरमायनो हागोन नामा?
फोरमायनो हायो।
ए अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे हायोबा फोरमायदो दे नोंथां।
अनला ओंख्रिखो फार्स्टावनो माने देना लाग्रनांबाय अन गुन्दै खालाम खोनाबाय माइरंखौ बेनिफ्राय दैखौ गोदौ होबाय मोजाङैनो गोदौहोनायफ्राय अन गुन्दैखौ होबानो जाबाय आरो। बायबाय सारै सारै गोदौबाय थानाय समाव
ओमफ्राय बेदरफोर थाबालाय दाउ बेदरफोर थाबालाय एवखाना लाखा उनाव होबानो जाबाय
खारै नांबानो गोथाव जायो एक्सुलि खारै ओंख्रिया
औ औ।
गामियाव फैथारा नामा नोंथाङा?
गामियाव गेजेर गेजेर थाङो।
औ।
अ।
बेसे गोबाव जाखो नोगोराव थाहैनाया
नोगोराव थाफैनाया साथ बोसोरानो जाबाय दा रानिं साथ बोसोर सोलिबाय थादो।
गोबावानो जाबाय नङा होमबा?
गोबाव जाबाय गेजेर गेजेर न'आव थाङो। साननै सानथामनि
गोलोम बोथोराव नोगोराव गोबां खस्थ' जायो खोमा ना।
उ सदाय
गरमाबो नोगोराव बारा जायोना बिफां लाइफां गैयिजों आरो गारि मथरनि अनजिमायाबो गोबां जाथारोना नोगोराव होंगो दोंगो। आथिखालावथ' नोगोरल' नंला गामियावबो एसे गोलोम बोथोर समाव जेंना नुजाथिनायखौथ' नुनो मोनसै गोलोम बोथोरावथ' गामियावबो गरम जा सै दानिया मानो होनोबा औ औ मानो होनोबा गामिनि सुबुंफोरनावबो न खरावनो साफ्रोमबोनावबो गारि गराया दंसै।
औ
बेबायदिनो गारि घरानि उखुन्दै गनायजों आरो आबहावायाबो एसे गुबुंले जालांबाय गामियावबो गो बारनि गोनांथि गोबां दंसै आरो दाखोर दाला गारनायाथ थ' आरो जेराव मेराव गारो प्लास्टिकफोराबोथ' आरो नों हाफ्राव सेवा माया थायोना जायनि थाखाय हायाबो गुबुंले जालाङो
बिफां लाइफांखौ जोंनो मोजाङै गायनानै लाखियोबालाय जोंनि थाखायनो मोजां नाथाय दानि आथि खालनि सुबुंफोराथ' बेखौ सानलाना बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गोदान गायफिननायखौथ' बावबाय ओरैनोथ' फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफां खौ गायोब्ला फिथाइ सामथायाबो मोनजायो आरो सायाबो आरो बोथोराबो गुसु थायो
दे अब्ला नोंथां दोनथ'नोसै
औ दे दे दे